हेलौ
हेल' नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ अ आं नोंथांजों दिनै बर'नि बेसादारि हारिमुनि सायाव रायलाय रायज्लायनो सानदोंमोन
औ औ हागोन नोंथां दे राज्लायनो जागोन
बर'नि बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्ला गाहायै औवा औवाजों बारायनाय बेसाद बेसादफोरनि बागै बुंनो सानबाय आं न'आव बाहा बाहायनाय बेसाद जेरै बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव बाहायनाय सागं ओ बेबादिनो सागं थाहैबाय ओ खादौ ओमफ्राय आरो मैगं खानो थाखाय बाहायनाय मैगं खानो थाखाय बाहायनाय जेरै आबै दांगि बेफोरबायदिनो ओ माइरं माइ माइरं सालिनो थाखाय थाखाय बाहायनाय दाला सान्द्रि बेबायदि बे लोगोसेनो बेसादारि हारिमु महरै जोंनि न'खराव बाहायजानाय बेसादफोरनि अनगायैबो ओ जों गायनाय फुनायाव बाहायनाय दंफांजों बारायनाय नांगोल जुंगाल ओ‌ बेबायादिनो मोसौ होनो थाखाय बाहायनाय लावथि मै बेदा हासिनि। ओ बेफोरखौ गुबै औवाजों बानायनाय जायो‌। बेसादारि हारिमु महरै बेबादिनो दानाय लु औ दानाय लुनायनि बे लायावबो बुङोब्ला जोङो जेरै दंफांजों बानायनाय हिसाबै ओ‌ हिसान बेनिफ्राय गय दंफांजों बानायनाय जोंनि साल खुन्थाखौ गय दंफां आरो औवा बुरखांजों बानायो। बेबादिनो ओ माखु खु गान्दै गनसा सामफेर सोरखि बायदि बायदि ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा न' लुनायनि बेलायावबो बुंनो हायो न' लुनायावथ' गुब गुबैयै बांसिनानो औबवाखौनो बाहायनाय जायो ओ बुंनो थाङोब्ला जेरै खुन्थानिफ्राय जागायनानै ओ ओ जोंहा इन्जुर दर्जा बेबादिनो मादालि सौथि फेराइ हेबनाय खावा थेमल बेफोर आरो माने गुबैयै गाहायै बांसिनानो जोंना बेसादारि हारिमुआव औवाया बाहायजायो।
औ नंगौ।
अ ओ बेबादिनो जोंहा बेसादारि हारिमु महरै न'आव बाहायनाय जेरै उवाल गायहेन बेफोरखौबो हमनो हायो। दायो नोंथाङा बेसादारि हारिमुनि सायाव नोंथांनिया ओ मा मा रोंगौथि दं एबा नोंथाङा माबायदि बेसाद हारिमुखौ फोरमायनो सानो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बेसादारि हारिमु होनोबा जोंनि बे जे दंफांफोर बा जोंनि सोरगिदिं थानाय माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे बेसादफोरखौनो जों जों बुंनो हायो माने बेसादारि होनोबा जोङो जेरैहाय बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जे बानायनाय आरो औवाफोरनिफ्राय बानायनाय बेफोर ओ बुस्थु माने बेसादफोर बानायनाय बेफोरखौहाय जोङो माने बुंनो हायो आरो ना जोङो औवाफोरखौहाय होनोबा जोङो बिनि बेखौथ' जोङो जोंनि बागानफोरावहाय गायनानै लायोना बेखौ माने बेनिफ्रायहाय जोङो माने गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन खामानियावहाय जोङो बे औवाफोरखौहाय बाहायनो हायो आरोना जेरै हाय बेसाद होनोबा ओ जेरैहाय न' लुनायफोरावहाय बेनि उनावहाय ओ बिनि अनगायैबो जोङो बेराफोर होनो बेखौहाय बाहायनाय जायो। आरो ओ बेरानि अनगायै बेखौ ओ लेखा बानायनायफोरावबो औवा खौहाय ओ बाहायनाय जायो आरोना। आरो जेन'बा जोंहा जोंहानि बारि बागानफोराव ओ जेन'बा मोसौ मोसा बा माबा मोनसे जिब जुनारनिफ्राय बा दाउमा दाउसा बेफोरनिफ्राय मैगंफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखायबो जोङो औवा माने बे बेसादारि बुस्थुनि गेजेरजोंहाय जेरै जोङोहाय ओ बेरा होनानै माने जोङो बेखौ रैखा खालामनाय जायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवाफोरनि गेजेरजों बा ओ बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद जेन'बा औवाखौ हमनानै लाबाय औवानि गेजेरजोंबो जोङो मा होनो ओ बे ओ जोङो औवानि गेजेरजों माने, जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो। आरोना नोंथां। ओ माने जेरैहाय संग्राय -सानद्रि जायखौहाय जोङो माइ आबादफोरखौहाय ओ जोङो माव उनावहाय बेखौहाय जोंनि जाग्रा आदाराव महर होनो थाखाय जोङो बेखौ फोसाबनांगौ जायोना नोंथां माइफोरखौ बेखौहाय मिलाव सौहोखांनानै जेब्लाहाय लाबोयो जोङो। बेखौहाय ओ संग्रायावहाय लखब माने माइरंखौ साफा खालामनानै बेनि उनावसो जोङो बेखौ जायो। आरोना नोंथां। दा बेखौहायनो जोङो बेखौ माइरंखौ साफा खालामनो थाखाय जोङो ओ बै जे बेसाद मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसाद मुवा बेसादनिफ्राय जोङो ओ बेखौहाय औवानि, औवाजों बानायनाय मोनसे संग्रायजों जोङो बेखौहाय ओ जावनानै माने साफा खालामनाय जायो आरोना। जुजायफोरखौ आलादा माइरं आलादा खालामनाय जायो आरो बेनि अनायैबो जोङो बै सानद्रि बानायनायखौबो नुनो मोनो। संग्रायनि अनगायैहाय औवाजोंहाय सानद्रि बानायनायखौ जोङो नायोबा नोंथां, मा होनो जोङो ओ सान्द्रि मा होनो औवाखौहाय फिसा -फिसा ओ खाथि सैनानै बेवहाय हेबनानै माने सान्द्रिनि महर होनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ।
जोङो बेखौहाय माने बै जेब्ला माइखौ हाखांनानै जुदि जोङो ओ लामो माने जानो थाखाय जोङो सान्दुङाव फोरानो ना नालाय मिलफोराव हैनायनि सिगां बा सौहैनायनि सिगां ओ बेयावहायबो जोङो बेखौहाय मा होनो बे माइयावहाय माबाफोर दङ नामा अन्थाइफोर दङ नामा बा माबाफोर बेसादफोर ओ गाज्रि माने माइनि अनगा गुबुनफोर माबाफोर दं नामा होननानै जोङो बेखौहाय ओ सालिनाय जायो आरो ना अन्थाइ जेन' गलाङोबा अन्थाइ गिदिरफोर थायोबा सायावहाय थानानै जोङो नुनो हायो बेखौहाय बिनि थाखाय जोङो सानद्रिजों सालिनाय जायो आरोना। बेनि उनावहायसो जोङो सौनो लाङो। आरो गुबुन बेसादखौ नायबावोबा मुवा- बेसाद माने बैखौबो नुनो मोनो। जेरावहाय जोङो सिगांनि समावहाय ओ बिदिनो मिल फोर गैयामोन नालाय माइफोरखौहाय जोङो ओ उवालावसो देनाय जायोमोन आरोना। बेखौ उवालखौहाय जोङो माने ओ मिथिंगायारि बे जोङो ओ बेखौ बानायनानै लानाय जायो नोंथां। बेखौ दंफांनिफ्रायहाय दानख'नानैहाय जोङो उवाल बानायनाय जायो आरो। गोदोनि समाव जोङो बेजोंनो ओ माइ-माइखौहाय जोङो सौनानै ओ बिनिफ्रायनो जोङो जाग्रा आदारखौ बानायोमोन आरोना नोंथां।
आरो बिनि अनगा गुबुन- गुबुन जोङो रायदोंफोरखौ नुयो। जायावहाय जोङो जिरायनो जोंनि थाखाय मोजां। ओ जिरायनो थाखाय जोङो सियार बानायो। आरो गुबुन- गुबुन रोखोमनि बिदिनो दंफांफोरजोंहाय जोङो न'फोरखौ लुनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनि अनगायैबो आरोना। जोंनि जों-जोंनि माबाखौ नायोबा गोनांथिफोर नायोबा ओ बेखौहाय नुनो मोने जे माने ओ माबानि मा होनो द बिदि बिफां लाइफां बा मुवा बेसादा जोंनि थाखायहाय ओ ओ जोबोद गोनां आरोना नोंथां माने ओ जोंनि ओ मानसि माहारिनि थाखाय थांना थासान्दियाव ओ मुवा बेसाद बेफोर बाहायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो दा नोंथांमोननिजों बेफोर मुवा बेस साद खौहाय ओ नुनो मोनोना नोंथां?
औ औ जोंनि थिंबो बाहायो बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आं ओन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों आइ आफा मोनाबो आइ आफा गामिनि सुबुंफोराबो बेफोर गासैबो बा बेफोरखौ बाहायो
औ
बेफोरजों लोगोसेनो आं बुंबावनो बुंबावनो हायो जेरै - आबाद मावनायफोरनि अनगायैबो जोंहा ना मै हमनाय बेबादिनो ना मै हमनायनि बेलायावबो बेसादारि हारिमुवानो गोबां रोखोमनि बाहाय जायो जेरै- सेन हमना लायो सेन ओमफ्राय आरो बर' बा आइजोफोरा ना गुरनो थाखाय बाहायनाय जेखाइ ओ बेबायदिनो खबाय लोगोसेनो ओ ख'खा ख'खाखौबो औवाजोंनो बानायो अराय बेबायदिनो खाखि औ आरो खुसिया सुलिनि जा हमग्रा बेखौ बेफोरखौबो बाहायनाय जायो बेफोरावबो जेनेबा बेसादारि हारिमुवानो बाहाय जायो। ओ लोगोसेनो औ लोगोसेनो बुंनो बुंनो थाङोब्ला बेसादारि हारिमु महरै जोंहा ओ जेरै - न'खर न'खरनि बेलायावबाबो न'खरनि बेलायाव आरोबाव गोबां दंबावो जेरै दाउफोरनि दाउफोरनि ओ गन्द्रा बानायनाय गग्रा बानायनाय बेबादिनो ओ आरो मा बुंनो हाबावो बेबायदिनो गोदोनि समाव मोनसे गोदोनि गोदोनि बर'फोरा मोनसे बाहायोमोन जे अमानो आदार होनो थाखाय नावद्रा बेफोरखौबो बेफोरखौबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोसो ओ दं। बानायनाय जायो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरनिफ्रायनो ओ बेबादिनो गायनाय फुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आरोबाव आबाद दैखांनायनि समाव जेरै जोंहा ओ ओ माइ बाननो थाखाय माइ बाननो थाखाय बावखा बावखा बानायो बेबायदिनो मा रा होनाय टाइमाव मारा होनाय समाव जोंहा ओ हुकेन बेबादिनो सान्दांगाफोरखौबो माइ गुग्लाखौ सालिनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओ बेबायदिनो गोबां रो खोमनि बाहायनाय नुनो मोनो बेसाद मानो बुंनो थाङोब्ला बेसादारि हारिमुवा बर'फोरजों गोदोनिफ्रायनो दासिमबो ओ एंगारलायनो हायि सोमोन्दो गायसनबोदों। बेखौ बुंनो हायो औ। ओ नोंथां समाबो समा जोंना दा जाथ'बाय नामा? दिनै फुलकबियावनो दोन्थ'नो सानबाय आङो औ।
औ।